हेलौ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ आङो।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जों मोनसे आयदानि सायाव
औ।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों। औ दे फोरमायलाय नोंथाङा मा बुंदों?
दोरोङारि आयदानि दोरोङारि आय दा एबा सायाव दि दोरोङारि ओख्रिबा मा - मा बुस्थु बेफोरखौ बोरै - बोरै संनाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दोरोङारि ओंख्रि होनना औ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों आ समनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जेरै अनलाजों दाउ नाफामजों थास' बिबार बा बिथराइ बा नारजि अमा बा सबायजों अमा बेदर बेफोरखौनो मिथियो आरो आगै। दा बेफोरनि गेजे जेराव अनलाजों दाउखौ माबोरै संनानै जानाय जायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
औ।
औ दा जोंनि ओनसोलाव अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जोंनो नांगोन दाउनि दाउ बेदर आरो माइरंनि अन नांगोन आरो। दा गिबियावनो अनलाखौ संनो था थाखाय जे माइरंखौ दसे सम गुरै जाहोनो दैयाव सोमनानै दोनो आरो। दा बेनि उनाव जेब्ला माइ माइरङा गुरै जायो अब्ला बेखौ खेरखायाव दै सरद नो थाखाय दसे सम दोननाय जायो। दा जेब्ला दैया स रदो अब्ला जोङो बे माइरङआवहाय जे सामब्राम गुफुर बा हाइजें बे फोर मोदोमफ्रु मिथिंगानिफ्राय मोननाय मस्ला हारिनि रोखोमसे मुवाखौ होनानै उवाल बा ग्राइनडाराव देनाय जायो आरो जे आ थिखालाव जे उवालखौ बारा नुनो मोनबांलिया बा मोनबांलिया। बिनि थाखाय जोङो ग्राइडाराव उननानै लायो आरो। थिग बेबायदिनो जेब्ला उनखाङो अब्ला बेदरजों बेदरखौ जोङो आरामै सुखांनायनि उनावहाय साराइगुदुं खालामना लाना बेयाव थाव एसे होना बा जिरा मस्लाफोर बा पियासफोर होनानै ज जोङो बेयाव बेदरखौ आराम जाहाथे संख्रिफोरा मोजाङै हाबो बेनि थाखाय एवनानै लाग्रोयो आरो दा बेदरा जेब्ला एसे मोनहां मोनहां थामहिनबा संख्रिफोरा हाबजोबोब्ला अब्ला जोङो बेदरखौ गुबुन बासनावहाय बोखारना दोनथ'यो आरो दा दोनथ'खांनाय बेनि उनाव जेरै जोङो अनला संनो नागिरदों अब्ला अब्ला बेवहाय सारायाव दै लुनानै होगोन। दा दै लुनानै होखां खांनायनि उनाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौयो अब्ला जोङो बै उननानै लानाय अनखौहाय आखाइ फारसेजों होनानै आखाइ फारसेजों खोरसिजों एरबाय थानो नांगोन आरो मानो होनोब्ला दै गुदुङाव जोङो जे अब्ला अनखौ थाबैनो गारना होयो अब्ला बै अनाहाय लाथा खानो नागिरो आरो बेनि थाखाय फारसे आखाइजों एरबाय थानो नांगौ आरो दा थिग बेबायदिनो जोंहा अनला संनायावहाय जोंनो नांगौ जाथारनाय गोनां बेसादानो जाहैबाय खारै दा बे खारैखौ जोङो जेब्ला अनलाया मोजां गोदौयो अब्ला होनाय जायो आरो दा मोजाङै खारैया नाङोब्ला बा बिनि उनावहाय एवफ्रामनानै लाखानाय बेदरखौ होनानै होयो आरो दा बेनि उनाव मोजां ङै जबहोनायनि उनावहाय संख्रि बा मस्लाफोर होनायफोरा मोजाङै जायोब्ला बेनि उनावनो जाजाबाय आरो बा बेखौ मोदोमफ्रु होनो थाखाय जेरै मस्ला हारिनि दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बा हाइजेंफोरनि बिजौखौ होनानै संनानै जायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबायदि संनानै जायो बेखौ एसे फोरमायदो
ओं जेनेबा नोंथाङाथ' दानि बावैसो फोरमायलांबाय जोंखैबो बेबायदिनो एसे आरो एखेफ्रामानो होनजायो नोंसिनिथिंजायनि बायदि जोंनिखैबो माइरंखौ जेनेबा लानानै सुस्रानानै एसे सोमनानै उनावहाय बोखांनानै एसे सर' होयो ओमफाय बिनिफाय उवाल नंआखि थबसिफोरावबो देनाय जायो आथिखालावथ' उवाला एसे खम जाबाय नालाय थबसिफोरावनो देलाबायनानै जायो आरो ओमफाय देखांनानै बिदिनो दै ग्लब ग्लब गोदौहोयो जेनेबा ओमफाय बेवहाय माबा होसिगोन आरो बे अनखौ होसिगोन ओमफायो खादौ नङाखि खोस्लिफोरजों एरना होसिगोन जाहाथे अनला फिथर जाया आरो बिनिफ्राय थाखाय
नोंगौ।
बिदिनो बेदरफोर दंबा बेदरफोरखौ इदिनो एवफ्रामलाबायनानै होसनसिगोन आरो। जेरै दाव बेदर फोरखौबो होसनजायो। बेफोरजोंबो जानो बिराद गोथाव जायो।
औ नंगौ।
सनखांनानै जेब्ला मोनो अब्ला जायो आरो इदिनो मस्ला मस्लि बानलु बानला होयो आरो ओमफ्रायो दुन्दिया फोर दंबाथाय दुन्दिया होसिगोन
औ नंगौ।
जेनेबा बै दुन्दिया ओंखारनाय समबाथाय दुनदियाखौ होसिगोन ओन ओमफ्राय बिदिनो दुन्दिया गैयाबाथ' होला बिदिनो मस्ला मस्लिजोंनो मोदोम
औ नंगौ नंगौ। ओरैनो अनला ओंख्रिया गोथाव जाखायो।
ओं अनलाखौ बेलेग बेलेगजों जानाय जायो। बेदरजोंल' नङा जेरै मुला गुन मेवाइ बिदिनो माबा लाइ बिलाइ ओमफ्राय इदिनो ना गोरलै बेफोरजों आरो अनलाया मोनसे ओंखाम गोरलैयै फोरबोआव फोरबोआवहाय जोबोर जाजानाय आरो बुस्थु आरो जेनेबा बेवहाय संथारनांगौ होननानै ओंखाम गोरलैयावहाय संनानै जायो आरो मोनस से बर'नि नेम दं आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओंखाम गोरलै जाबा थाय अनला ओंख्रि संनांगौ।
औ हाथासुनि हाबाफोरावबो नुनो मोननाय जायोना?
हा?
हाथासुनि हाबाफोरावबो जोङो नुनाय जायोना? बेफोरबायदि अनला ओंख्रिखौ संनानै जाहोनायखौ।
ओं बेफोरबायदि हाबायावबो नुयो आरो जोङो।
औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जों नुबोदों आरो ओमफायो आरो जोङो दा आथिखालावबो मोनजाफैदों। अनला ओंख्रिया गोदो गोदायनि ओंखायनो दंबोयो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव।
औ नोंगौ।
आरो उनावहा लागि बो थागोन होननानै आं सानो। मानो होनब्ला बियो मोनसे ओरैबादि गोथाव ओंख्रि
औ।
बयबो जानो मोजां मोनखायो आरो इखौ।
औ नंगौ। दा नोंथां औ दे बुं
जेनेबा बेनि अनगायैबो जोंथिंजाय दोरोङारि ओंख्रि बेखौ मेरला दंबावो आरो जेनेबा औ नाफाम होननायाबोथ' मोनसे ओरैबायदि मुंदांखा आरोना बियो
औ नंगौ थारैनो
गोदो गोदायनिफ्रायनि मोनसे सोलिबोनाय जेनेबा बानायबोनाय आथिखालाव एसे खम जाबाय आरो जानाया होमबाबो जानायाव बियो बे ओरैबायदि मैलु जाना दं आरो बानायनायासो खम जादों ओमफ्राय जानाया खम जायाखै आरो
औ माने मोननो एसे गोब्राब जायो आरो
ओं बिसिना बेसेना इसे गोसा जाबाय बिनिया
औ नंगौ बे नाफामखौ मा माजों जानायखौ नुनो मोन नो नोंथां
नाफामखौथ' जेरै मेरैनो होलाला थाबायनानै जानायखौनो जों नुनो मोनो।
औ
लाइ मैद्रुफोरावबो होलानानै जानायखौ जों नुयो ओमफाय बिदिनो फान्थाव ओंख्रि आलु ओंख्रि जहलफोरावबो होलनानै जानाय नुयो। बिजों लोगोसे जों दा गाव हारसिं गोजा बाथोनबो एवनानै जानाय नुयो आरो बानलु होनानै नै
औ
बिदिनो गोबां मैगंफोरजोंनो जाजायो आरोना बियो
औ थास' बिथ'राय औ थास' बिथ'राय थास' बिबार। जोंबो जानाय जाजायो आरो माने। बेफोरजोंबो बिराद गोथ थाव मोद मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय। जाजायो आरो।
ओं।
औ दा बे नाफाम खौ। नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव बानायोना बानाया आरो बानायोब्ला माबायदि बानायोखौ सुंद'यै फोरमायदे।
आथिखालाव बानायनाया एसे खम जाबाय। इदिनो बानायो सोरबा सोरबा न'खराव जेनेबा।
औ।
नाफांखौ बानायनाया जाहैबाय गिबियाव जोंनो नागो राननांगोन। ना गोरानखौ फोरानग्रोनाय जायो बिनिफ्राय जेब्ला ना गोराना रानो। अब्ला। हासुंं नङा कि जेनेबा उवालफोर नङा कि थौसिफोराव देनाय जायो आरो। बेदिनाय समावहाय जोङो थास'नि माबाखौ होनाय जायो। बिसंखौ।
औ नंगौ।
बिदि आरो बिदि थास'नि बिसंखौ होफायो। होफानानै। ओरै बायदि। देयो देनानै मिस मिस खालामो आरो।
औ।
ओमफ्राय मिस मिस खालामनानै हासुंङावनो सोनानै दोननाय जायो आरो। एसे गोबाव सोरबा सोरबा बोसोर से। गाहाम दोनो। सोरबा सोरबा। मास मोननै मास मोनथामावनो जायो आरोना बेखौ।
औ
सेव जेनेबा बियो हासुुंखौ सोनाय लोगो लोगो गोबाव दोननाय लोगो लोगो सेवनाय जाबाय नालाय।
औ अब्लासो मोदोमगोन नङा होमबा? औ अब्ला जों बर'नि माखासे दोरोङारि जानायफोरनि मुंखौबो मिथिबाय। आरो अनलाखौ। बा नाफामखौ माबायदि संनाय जायो बेनि सोमोन्दै। नोंथांजों सावरायनानै मिथिनो मोनबाय अब्ला औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। अब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ औ। बे समावनो दोनथ'नो हासिगोन ना नोंथां?
औ दे होमबा नोंथां।